औ नोंथांखौनादों
औ आंनि आवाजखौ खोनाहैदोंना नोंथां
औ खोनदों आंनिखौलाय नोंथां
औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा दायो फाव दंना
औ दङ दायो फ्रिमाव दंथयो'
अ बिदिब्ला नोंथाङा जोंना नैबे फुंबिलिनि गाहामलायनायखौ नोंथांनिसिम फिन खनसे जासिग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय।
ओं बिदिल' नोंथां जों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला जोंना आयदाया जाहैबाय गोरान खेथि मावनानै न'खराव माबादि इनकाम खामायनो हायो आरो बेजों जों माबोरै न'खर फोलोमनो हायो ना हाया बेफोरनि बागै। ओ जोंङो एसे गुवारै सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां
औ औ
औ बिदिब्ला जागाय जासिगोन नामा नोंथां
औ जागाय जागोन।
औ नोंथां जों बिदिब्ला गोरान खेथि होनोब्लाथ' जोंङो बे ओ दैज्लां समावहाय न'खराव गायनाय बा आरो मेसें समावहाय मेसें आरो दैज्लां बेयावबोथ' मोननैबो गोरान खेथि थायो नंङा होमबा जेरैहाय जोंना दैलां बोथोराव जायो आ बहल, जिंखा, केरेला, बेफोरबायदिनो गोथां मैगंखौ माने जोंङो दैलां बोथोरनि समाव गायनाय जायो आरो गोरान खेथि हिसाबै नंअंङा होमबा आरो ओरैजायबो जोंना मेसें बोथोराव बुंनो थांङोब्ला जोंना बिदिनो थाबाय फान्थाव बिलाथि थाबाय कफि थाबाय नंङा होमबा
औ औ
औ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोंङो गोरान खेथिखौ मावनो हायो आरो। दा नोंथाङा जों गोरान खेथि मावनानै जोंङो। जिखुनु ओ जों माबोरैहाय रां खामायनो हायो बा माबोरैहाय जों न'खरखौ फोलोमनो हायो होनोब्ला जोंना गोरान खेथिखौ जोंङो दाबसे दखरसे जायगायाव मावनानैल' जोंङो रां खामायनो हाया नङा होनबा नोंथां जेरैहाय जोंङो दखरसे जायगायाव जों गोरान खेथि बा जोंना गोरान मैगं थाइगंखौ गायोब्ला। जोंना माने मा जायो ओ जोंहा फाननो हानायसिबां जाहैयो आरो जेरैहाय जोंङो। न'आव जानोनो थोआ बेफोरबायदि माखासे माबा जायो आरो नंङा होमबा बेनिखायनो जोंना गोरान खेथि मावनो थाखाय जोंना एसे हाबो थानांगोन जेरैहाय सेबिगा बा बिनि बांसिन हा थानांगोन आरोखि जेरैहाय जोंङो गोबां खेथि मावनानैसो जोंङो। गोबां रोखोमनि फिथाइखौ मोननो हायो नंङा होमबा ओ जोंङो जेरैहाय दा जोंङो केरेला गायबाय केरेला, जिंखा, बहल बेफोरो ओ एसे गोबां हाखौ आवग्रिना लाखायो जेरैहाय बियो जांसि होननानैसो बेखौ ओ मा होनो हा उम फेदेरनाय जायो नालाय आरो ओरैजाय जोंहा फान्थाव बिलाथि थाबाय फान्थाव बिलाथिखौथ' जोंङो। ओ हानि फिथाइ हायावसो मोनो नालाय जेरैहाय बियो ओ गोजौ जौवआ बिफाङा गाहाय गाहायावनो फिथाइ थायो नालाय दा बे रोखोमै जोंना केरेला बहल जिंखाया थाबाय आलदा बेनिफ्राय फान्थाव बेलाथिया थाबाय आलदा बेनिखायनो जोंङो हाखौबो एसे गोबांङै नांगोन। दा जोंना बेनि सायाव ओरैजाय। रां खामायनायनि बुंङोब्ला जोंहा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ आबाद मावनानैसो जोंङो रांखौ खामायनो हायो मानो होनोब्ला जोंना एसे एनैजों जोंहा ओ जेबो इनकामनि सर्स फैया दा जेरैहाय जोंङो बिगासे बा बिनि बांसिन हायावसो जोंङो ओ आबाद मावोब्ला बा गोरान खेथिखौ खालामोब्ला जोंहा गोबां मैगं थाइगं मोननो हागोन। ओ बिदिनो जोंहा हाथाय बाजारफ्राव लांनो हागोन सेन्टारफ्राव लांनो हागोन। आरो न'आव बबेनो एसे एनैयनो जानो थाखाय थोगोन दा बे हिसाबै जोंना गोरान जुगाव ओ बेफोरखौ मावनानै जोंङो बिदिनो बायदिसिना ओ हाथाय बाजारफोराव लांनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा जोंना गोरान खेथिनि ओ बागै जोंहा ओ इनकामनि सायाव रायलायनोबा जोंना गोरान खेथि दाबो एसेबां दाम गैद्रायैबो नङा होमबा नोंथां आथिखालाव। जेरैहाय जोंना फान्थाव बेलाथिया थांबाय जोंना दाइनजि बा जौसे खो ओ जौसे राङाव बेनिफ्राय जोंना बहल, जिंखा मैगङा थांबाय ओ थामजि बा ब्रैजि रांनि गेजेराव आरो ओरैजाय जोंना ओ सबायबिमा थाबावो। बे सबायबिमाया जाहैबाय मेसेंनि सिजोनाव जायो आरो। ओ सबायबिमाया जोंना ओरैजाय ओ थांबाय ब्रैजि बाजिनि गेजेराव दा बेफोरबायदिनो जोङो जुदि से केजियावनो जोङो ब्रैजि बाजि रां खामायनो हायोब्ला, जोंना अब्ला से बिगा बा बिनि बांसिन हायावहाय जोङो मोनथाराबाबो जोङो ओ जि जिबानि गेजेरावबो मोनहैखागोन आरो ना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जि जिबानि ओ से बिगानि बांसिन हा थायोब्ला जोंना जिबा जिबानिखि बांसिनबो मैगं थाइगं मोननो हागोन आरो। दा बिसिबां जायो जोंना?
औ।
जि नङाबा जिबा ओ केजिनि गेजेराव ओ मैगंखौ जोङो बुथुमनो हायोब्ला जोंना माने रांखौहाय जों गोबां मोनहैनाय जागोन आरो। मोनसे ओ मोनसे मा होनो मोनसे मैगंआवनो अब्ला जोङो ओरैजाय सबायबिमाखौ लानानै ओ जिंखा, बहलखौ लानानै ओरैजाय फान्थाव बिलाथिखौ लानानै जोंहा खुर गासेल' गायोब्ला जोंहा गोबां ओ मा होनगोन बेखौ गोबां राङा जोंना फाननो हायोब्ला गोबां रां फैगोन नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरजोंनो जोङो जोंनि न'खरखौबो फोलोमनो हागोन। आरो जोंनि नांगौखौबो जोङो बेनि रांजोंनो सुफुंनो हागोन आरोखि नोंथां। दा नोंथां नि ओ बिदिब्ला नोंथांमोननिखैजा जों नैबे जिथु गोरान खेथि आबाद मावनाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा ओ माबोरै जायो बा माबोरै ओ दिहुननो हायो माबोरै ओ रां खामायनो हायो बेफोरनि बागै फंनैसो सुंद'यै बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। ओ गोरान खेथि होनना बुङोब्ला जोङो जि दैलां बा मेसें बोथोरावहाय माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ मावनो हायो। दैज्लाङाव मावनाय ओ गोरान खेथि मेसेङाव मावनाय गोरान खेथि बिदिनो रोखोम रोखोमनि मैगं थाइगं मोननाय जायो। जोहा बैफोर फोर माखासे मैगं थाइगंखौ जोङो ओ फाननानैहाय न'खर दैदेनबोनाय बा रां आरजिनानै ओ गाव गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनायखौ आङो नुबोदों। ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो सिगां समावहाय ओ नायोब्ला जोङो खोनायोब्ला माने इसिबां आइडिया गैयामोन बा इसेबां मावनाय दांनाय ओ इसिबां आइ-आइदिया गैयामोन गोदो गोदाय। ओ एसे आगोल समावहाय। नाथाय आथिखालावहाय माने गोबां माने ओ सोलायनोबोनो हमबाय माखासे ओ बिदिनो ओ मावनायनि ओ सिस्टेमफ्राबो मावनायनि टेकनिक फ्राबो माने गोदान गोदान जाबोजोबबाय आरो गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं-थाइगं ओ बा बिदिनो जाग्रा लोंग्राखौहाय ओ मावबोनानैहाय जोङो माने गाव गावनि जिउआवहाय
औ।
बहाय ओ जोङो बुंनो हायोदि आजिखाल आरो दा दैज्लां बोथोर समावहाय माखासे जोङो मैगं मोनो जेरैहाय जोङो थाइबें मोनो आरो बेजों लोगोसे जे जोङो मोनो ओ
औ।
बिदिनो थास' मोनो। ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे सबाय बिमाफोर मोनो आरो गोबां बायदिसिना रोखोमनि मैगं मोनो ओ गोरान खेथियाव जोङो बहुत माने इनकाम दङ बुहुत माने फायदा दं दङ मावनो हायोब्ला जोङो माने बोरि बा गोरान एसे जायगायावहाय जोङो मेसेङावबो मावनो हायो। दैलांवबो मावनो हायो जोङो मेसेंनि आबादखौ मेसें ना मावबाय दैज्लांनि आबादखौ दैज्लाङाव मावबाय बेबायदिनो जोङो ओ गुबुन गुबुन माने मैगं थाइगं मोनसे हायावनो बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं-थाइगं गायनो हायो। ओ आरो बेबायदि मैगं थाइगं गायनानैनो बिदिनो बेफार फालांगि ओ ओ बिदिनो माखासे एसे खाथि खाला ओनसोलफ्राव लांनानै फानहैयो। बेफोरबायदि मानेखौ नुबोदों आरोना आथिखालाव माने दा माने जोंनि जायगायाव बानलु खेथि मावनायफोरखौ माने गोबां नुबोनाय जादों आरोना बानलु सिब्र' बा बानलु गिदिरा बेखौहाय मावनायखौ नुबोदों। गोबां सुबुङानो माने बे खेथिखौहाय मावदों। आरो बेवहाय माने
माखासे इनकाम बा माने राङा माने गोबां आरजिनाय हानायखौहाय नुबोदों आरोना बेनिखायनो गोबां सुबुङानो बानलुनि खेथिखौहाय मावनायखौ नुबोदों माबायदि मावनांगौ सम होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय गिबियावहायनो जोङो फिथाइ बा बेगर बेफोर